हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ। होमबा जोङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां ओ जेरै जोंनिनो बर'फोरनि फोरबो औ
हेल' नोंथां औ औ औ खोनादों।
औ ओ जोंनिनो फोरबो जेरै बर'फोरनिनो मोनसे फोरबो बे बैसागु फोरबोनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा बिनि बागै।
औ नोंथांनो हागोन थारैनो।
औ।
ओ बेबायदिनोथ' ओ बैसागो होननानै बुंङोब्ला जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङानो मोनथिखायो नङा होमबा? बैसागुखौ जों माबोरै फालियो ओ आं बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो होननानै आखायाव लनाय जाबाय औ। बैसागो होननानै बुङोब्ला ओ जों गिबियावनो ओ सैथ' दाननि ओ सैथ दाननि जोबथा खालार थामजिसेखालि जों गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो।
औ
बे मोसौ बैसागुखौ जों फालिनो थाखाय जों गिबियावनो लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना बेफोरखौ जों हानानै माला सुयो। फिसा फिसा हानानै बे माला गुसुनो थाखाय जों ओ औवा ओ औवा बिज्लि बे औवा फिसानिफ्राय जोङो माने थेंगल जिरनानै लायो ओ गुसुं गुसुं। बे थेंगलावनो जों बे मालाफोरखौ ओ सुयो बेजों लोगोसेनो जों ओ बे मोसौ बैसागु खालि ओ दिग्लिलिथि
औ।
बिफांनि दानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलथिंहाय मोनसे गांग्रिंखौ फोननाय बिफां बेनि दानायफोरखौ लायो बे बे गांरंखबो ओनसोल लायो ओनसोल माने गुबुन गुबुन मुङै मिन्थियोबो जानोानानै अब्लाबो जोंनि ओनसोलथिंहाय बेखौ गांग्रिेंखब होननानैनो आं मोनथिदों।
औ बे बेबायदिनो जों जेब्ला लाव फान्थावनि माला सुनाया जायो। बे अब्ला जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा बा दंग'फोरसिम होलाङो। थुखैनो होननानै बेनि बेनि सिगांनो जों थुखैनो लांनाय सिगांनो जों आरो बेजों लोगोसे लोगोसेनो जों मोसौ मोसौ बैसागु खालि मोनसे खामानिखौबो मावनाय नुयो गोबां ओनसोलावनो जायखौ मोसौनि मोदोमावहाय फथा महरै फोनो बे हांगारखौबो जों ओनसोल लायै ओनसोल खायसेफ्रा जिगाबखौ सावनानै हा हाथबला बानायनानै बेखौ थाव गोथां बा खुमब्राफोरनि बिलाइखौ देग्लिनानै खुमब्रा नङा सरि लावफोरनि बिलाइखौ देग्लिनानै दा बेनि रोसिजों मिक्स खालामनानै बेखौ जों मोसौनि मोदोमावहाय औवानि हासुंफोरजों बेखौ फोननायखौ नुनो मोनबोदों।
औ
औ बेबायदिनो जों बे फोननायनि ओंथिबो जों एसे मोननो हायो खुगा खुगा सोलिबोनाय। माने सुबुंफोरनि बुंनायखौ जों खोनानो मोनबोदों। बे फाननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जों बैसागो समावहाय मोसौ थुखैब्लाथाय
बे मोसौ थुखैखांनानै जों मोसौफोरखौ जेब्ला गुबुन जायगा बा हाग्राफोराव हाजो खाथिनिफोराथ' हाग्राफोराव हगार हरो नालाय।
औ
औ औ बे जे बे मोदोमावहाय जों बे फथाखौ फोनोब्लाथाय जे हाग्रायाव मोसौफोरा माने सप्ता खनसे गाहाम थाबाबो माने हाग्रानि जुनारफोरा मोसौखौ माने जेबो खहा खालामा होननानै माने जों खोनानो मोनदों आरो
नौ औ
औ बेबायदिनो जोङो मोसौखौ थुखैबाय थुखैखांनानै जों जि जे माला माने फान्थाव लाव हालदैनि जे माला बानायो बेखौ जोंनि ओनसोलथिं जाय जों माने गंसे न'खरा गुबुन गंसे न'खरनि माने बेबायदि मानसिफोरजों सुबुंफोरजों माने बेखौ जों मालाखौ सोलायलायनाय नुयो आरो
औ
औ बे सोलायनाय मालाखौ जों लाबनानै न'नि बारान्दा मोसौ गलि
ओ बा बेबायदिनो साल खुन्था जि दाग्रा बेफोरावहाय जोङो माने दिग्लिलिटिनि जि लाउथि थि बुनाय मोसौखौ बेनि बेनिफ्रायनो जों माने थानाय फिसा फिसा सेफायनानै गांग्रिं खबजों लोगोसे ओनसोल ना ओनसोल बेवहाय मोखना माने बिबारबो होफानाय जों नुनो मोनबोयो। बेखौ जों माने थुनानै दोननायखौ नुनो मोनबोदों।
नंगौ।
औ बेबायदिनो जों मोसौ बैसागोआ जेब्ला ओ मोसौआ फुङावथ' जों होनानै हरबाय नालाय बेबायदिनो खायसे न'खराव मोसौ फ्रा माने मोनाबिलि जाबाथाय फैफिनो। बे मोनाबिलियावहाय जों मोसौखौ खानो थाखायहाय जों मोसौफोरनि थाखाय फ्राय गोदान फागा बा रसाफोरखौ जोङो हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जों मोनाबिलि समावहाय ओ मोजां खामफ्लाय गंसे सुना लानानै ओ आलारि बाथि लगायना जों बाथौनि माने मोखाङावहाय बेखौ बावनानै जों मोसौफोरखौ खानायखौ नुबोबाय थादों।
औ।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेबायदि गोदोनिफ्राय दोरोङारि माने दोरोंबारि भाबै सोलिबोनाय मोसौ बैसागुखौनो फालियोना? ना आथिखालाव मायबा मोनसे बे सोलायनायखौ नुबोदों नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ फालियो जोंनिथिंबो जोङो मोसौ बैसागोखो ओ गोदोनि बायदिनो जोङो दाबो माने एखे दोरोङैनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै-ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो बे ओ सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो जायखौ संक्रान्ति एबा मोसौ बैसागो होनो। बैखालि जों फुङावनो ओ लाव-फान्थाव ओ जोङो हानानै लानानै ओमफ्राय ओ हालदै गोथां बा बे हांगारजों थो थाव गुबैजों गलायनानै जोङो मोसौनो ओ गासै मोदोमावनो फोनजोबनानै होयो फोथा बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो ओ बिबार मालाबो जोङो सुनानै मोसौनो गानहोयो। गानहो गानहोनानै लोगोसे जोङो मोखोना ओ दालाय ओमफ्राय थाराय दालाय ओमफ्राय दिघलथि दाालायफोरजों जोङो बिफांफोरजों जोङो मोसौखौ बै सानखालि मोसौखौ ओ बुज्राव बुजावै जोङो लाङो बे खालि जोङो लावथिखौ बाहाया बेबायदिनो जोङो ओ दैमा एबा ओ दैसाफोराव लांनानै बेखौ थुखैयो। थुखैनानै जोङो ओ बे सानखालि दोनदाल होआलासिनो उदाङै हगारनानै होयो। ओमफ्राय जोङो ओ बे दोनदाल मोसौनो दोनदाल होनाय बै गोजाम ओ दुरुंखौ जोङो बै सानखालि जेराव जोङो मोसौखौ जाय दैसायाव थुखैगोन बे दैसायावनो ओ आलारि बाथि सावनानै जोङो बे बेयावनो गारबोयो आरो। गोजाम दुरुंखौ। ओ बेबायदि खालामनानै उनावहाय जोङो फैफिननानै बै लाव-फान्थाव लांफानाय मालाखौ जोंङो एसे आग्लाय माने मोसौखौ खुबैनानै आग्लायनायखौ जोङो लाबोफिननानै गलि न'आव थेबनानै दोनफैयो। फाय दोनफैनानै आरो जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला मोना बिलि जायोब्ला जोंङो ओ मोसौखौ जेबो जेरै जोंङो गलियाव खानो थाखाय र'सि ओ दुरुं थायो बै दुरुंखौ जोंङो ओ गोदान सोलायजोबनानै बे दुर गोदान दुरुंजोंसो खायो आरो आं आरो ओमफ्राय बे बेखौ माने गोबां समाव आं नुबोदों बे बे दुरुंखौ जोंना माने बाजार हााथाइाव बायालासिनो गावनो ओ फाथो फोनानै ओ मोननाय जा माने फाथोनि दिरुं बे बेखौनो जोङो दुरुं सायो आरो गावनो न'आवनो सानानै ओ गंफा गंफा सानानै बेयो औ, सानानै जोङो बेखौ बाहायो बेबायदिखौ जोङो। नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंङो मोसौ बिजागोखौ फोजोबनायखौ जोंङो नुनो मोनो दा बिनि उनावथ' आरो जो ओ औ आरो जोंहाथ' बिनि उनाव फैलायबाय मोसौ बै ओ मानसि बैसागो से बैसागोआव ओ बै सान खालि जोंङो फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ साखोन सिखोन जानानै जोंङो गिबियावनो न'नि बिमा बिफा बा बिदा फंबाय गिदिर गिदिरफोरखौ जोंङो ओ खुलुमनानै ओ मान होयो ओमफ्राय उन्दैफोरनो बिसोरो गेदेरफोरा बोर सारस्रियो। ओ बेबायदिनो जोंङो बे फुंङावनो बेबायदि खालामग्रोयो आरो उनाव बेहाय जोंङो ओ रायजोनि बा जोंनि समाजनि ओ थानसालिफोराव जोंङो आर'ज गाबनो थांङो जाहाथे बै गोदान बोसोरा माने जेबो खैफोद आफोद गैयालासिनो मोजांङै मोजां बे बोसोर बोसोरखौ जोंङो बारहोलांनो हायो ओ बेखौ हास्थायनानै जोंङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो आर'ज गाबखाबनानै जोंङो बेबायदिनो बै से बैसागोखौ जोंङो फोजोबो बैनि उनावहायसो जोंङो जेब्ला थाम नै बैसागो नै बैसागोनिफ्रायसो जोंङो बा गामियाव बायदिसिना गथ'फोरनि ओ बा खेला गेलेनाय बा बायदिसिना हाबाफारिखौ जोंङो लायो बा जोंङो ओ बैनि अनगायैबो जोंङो ज'यैनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थु' बैसो जानाय गासैबो ओंखारनानै खाम फुं जथा लानानै ओ गामिनि न'खर न'खर बयनावबो हाबनानै जोंङो ओ बेरायो मोसायो लोगोसे जोंना जों जा बैसागो बोथोराव जोंनियाव मोनसे ओओ जौ बाहायनाय दंङ बैफोर माइब्रा बिदै बा माथा बिदै बेफोरखौ जोंङो एफा एसे एसे बयनावबो ओ लोंङो ओ जौ लोंग्राफोरा बे लोंङैफ्राथ' लोंला बेबायदिनो लोंनानै ओ बेरायो मोसायो बा माबा मोनसे खेन्दा हरोब्ला बेखौ लाबोफायोबा रां एबा ओ माइरं आथिखालावथ' जोंङो बांसिन माइरं फैसा रांखौनो हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि लाबोयो बेबायदि मोसानानै ओ जोंङो माने सानसेबा साननै जोंङो गामिखौ बेबायदि मोसानानै गिदिंजोबो ओमफ्राय बे हरनायनि बे मोसानायनि गेजेरजों जोंनियाव माने जोंनि बर' समाजाव बा बर' गामिफोरा माने खौसेथि थानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंङो मानोना जों सिगां माने बे बोसोरसेयाव जोङो बांसिन समावनो बैनि न'खराव-बैनि न'खराव जोङो थांलायनाय जाया नाथाय बे हो ओ बाय जों लोगो मोनलाइया सोरखौबा-सोरखौबा नाथाय बै सानखालि जोङो बयनिबो न'खराव हाबनानै जोङो नुलायो बा लोगो मोनलायो माथो होलायनो मोनो बेबायदिजोंनो माने जोंनि ओ समाज एबा गामिफोरा माने माखासे समाव खौसेथियै थाबोनायखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेबायदिनो ओमफ्राय जोंङो गाहाय जोंङो औ गाहायै जों बुंनो थांङोब्ला बैसागोखौ जोंङो स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनोसै आरो आथिखालाव स्नि सानल' फालियो बे बेबायदिनो जोंङो फोजोबो नोंसोरनावबो बेबायदि ओ मै मोसौ बैसो मानसि बैसागो एबा से बैसागोनिफ्राय माबायदि हाबाफारि लानाय जायो नोंथांमोननियाव
औ नोंथां ओ बे ओरैनोथ' जोंना समाबो जोबनानै फैबाय नोंथां ओ बे गुस सुं समनि गेजेरावनो माने फोरमाय बावनो‌ सानदोंमोन अब्लाबो जोंना स समा जोबना फैबाय जेब्ला जों माने जों दोनथ'नांसिगोन नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ नोंनोथांमोननि ओनसोलनि बैसागो फालिनायनि सोमोन्दै मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।